ओ नोंथां औ। हाफ आदा।
औ। नैलै फंबाय दाथ' दैलां बोथोरबो जाहैबाय। गायनाय फुनाय माबोरै सोलिनानै दं? न'खरफ्राव गायनाय फुनाया?
सोलिनायानो लै बावाखै खोथियानो जाथ'वाखै गायथ' गायनायनि।
गायनाय नि जाथ'वाखै ने?
उम
दैफ्राथ' थिग दंना?
दैफ्रा दा थिगैनो दंथ'यो।
अ गायनाया ओरैनो मा मा माइ गायोब्रा?
गायनायाथ' देग्लायहाय खोथिया फोनाया माबालै देग्लाय ओरैनो रनजितखौनो माबादों फोदों आरो ओरैनो मागो दमासियाव जानो बैसागुफ्राव फिथा सौराइ जानो इसे गायबाय माबा फोनाय जाबाय आरो खोथियाखौ।
नै आंहा माबा मोनसेखौसो मागो दमासि बैसागु होननानै बैसागुखौसो गोसोखांलायबायना
बिनोब्रा नै बैसागु होनबाथाय रोदा-रोदा थै-थै खारजोबथारोब्रा खिन्थु फंबाय आवगलबो बैसागुआव थांनाय जायासै खिन्थु देग्लायनियाव थांनो सानदोंमोनलै फंबाय नोंथांफ्रा अबेहायबफोरावसो थांगोन नामा ओरैनो आलासि जाथावथाव बैसागु
थांनाय जायालै आंहा दुखु मोननायसो दं। थांनाय बैसागुआवबो नोंथाङा लेंहरसेयावबो फैयासै
ओंलै न'आव ओरैनो गामिफ्रावबो ओंखारो नालाय सेंग्रा सिख्ला
औ
आमफाय समानो गैया नोंथाङाबो लिंहरदोंमोन आमफाय आं सम होनो हाया बिनि थाखाय निमाखौथ' आं बिहरखाबाय आरो दाबो बिबावगोन आं खिन्थु नै फैगौ बैसागुआव खिन्थु नों लिंहरनांलायनांला खिन्थु नोङो बै जौखौल' आरो नोङो एकदमबारे आंनि थाखाय नोङो दाबखा थायसे नोङो आखाइ होनाङा जेबो खालामनाङा खाथुमनानै दोन आंनि थाखाय आरो बे
फैल' आदा फैल'
ओम सानैजों फंबाय खोनाबाय बैसागुखौ ओरैबादि रं जागोन सिथला दुद्रुलायनाय दैस्लुं आव
दुद्रुलायनाय लों खुनथेंलायनाय लों बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैयालै आदा
बैसागुसो जेबो रावबो जेबो बुंखाया। दे फंबाय‌ थांगोन आं एबार खिन्थु एबारनि बैसागुखौ फैगौ बैसागुखौ आं बारग' हथारा फंबाय आं थांगोन-थांगोन थांथारगोन मानिया आङो
बिदि बुंनानै खिन्थु फैगौ बोसोरावबो नुजाफैया अब्ला थांनाय बोसोरनिफ्राय बांसिन आं दुखु मोनसिनबावगोनलै आदा
एबार आं नोंखौ खे जोबो दुखु मोनहोआ नोंखौ आङो एकखदमबारे गोमोहोगोनसो थांनाय बैसागुनि नि थाङिखौबो फैगौ बैसागुआव आङो नांगोबा हारसिंनो बुद्रुजोब गोन नों हाबाबो नैबे नोंदाया बुद्रुजोबगोन गोदिबो दोना उम
आदसा आदा बेफोरखौ दोनथदो नोंथांनि जायगायावसो माबायदि जाया जानानै थांखो बैसागुआव
बैसागुआ जोंनि जायगायावथ' मा बुंबावनो बैसागुआ दासो खाम सिफुं एसे लाहांनानै दामनोथ' रोङा माखासे गोमालांबाय नालाय दामनाय बे खाम सिफुंजो बैस बैसागु फालियो नों बे दानि गोदान मुगायाव आगजु ओंखारनाय ओरैनो बेजों दामानासो मोसायोमोन ओमफाय खिन्थु आवगोलनिया एसे आलदा जादों एसे सोलायनाय बायदि मोनदां आंबो बुंहर बैसागुखौ जोङो बेबायदि थाखानाय माबाजों मेथाइफोरजों जोङो रंजाया जोङो खुगा मेथाइ खामि सिफुं जथा लानानै दामनानै जोङो रंजागोन बैसागुखौ जोङो बर'नि बायदि फालिगोन बिदि बुंनायाव गामि सेंग्राफ्रा नंगौ-नंगौ बिदि बुंनानै एसे सोलायदों दामनो रोङा खिन्थु खाम जथा बिदिनो सिफुं बिदि लानानै मा सेंग्रा सिख्ला जोंनियाथ' बैसागुआव सेंग्रा सिख्लायानो आलादा थायो गामियाव आलादा आलदा माबा थायो नालाय जोंनिया खाम सिफुं जथा बिदिलायनानै सेंग्रा सिख्लानि आलादा जायो ओमफ्राय बोराय बोराय बिदिनो बोराय बुरैनि आलदा जायो बेबायदि आरो। ओमफाय नोंथांमोननियावसो मारै मारै फालियो थाय एसे खिथालायदो आरो।
जोंनियावबो बिदिनोलै आदा माने माखासे समाव बुंनो थाङोबा दानि गोदान मुगाजोंबो खारफानांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जोंना फारनैबो बिथिंखौ लानानै मोसादों आरो रंजादों।
ए खिथु बेखौ एसे सोलायबा मोजां जागोन फंबाय खाम उम सिफुं बिदि बर'नि दामजुफोरखौ औ दे फंबाय बुं।
जोंनियावबो गोजाम दामजुफोरजों दामनानै एसेबां गोरों गोरा गैया।
अ।
बेनिखायनो ओरैबायदि खालामो जों गामियावहाय दानि गोदान मुगानि दामजु खौबो लासे लानानै साखाथि फाखाथि मोसा फाग्रा मानसिफोरा गोजाम मुगानि दामजु जेरै खाम, सिफुं, ज हारमुनियाम बेफोरखौ लाफानानै ज' ज' मोसाफायो।
बिदिनो होनबाथ' उम
गोदान मुगानिजों एसे मोसानो बानाय मोनोबा गोजाम मुगानि दामजु लानानै मोसा सालायबाय बिदि खालामो बिदिनो मोसाखांनायनि उनाव न'खरसेनि उनाव न'खरसे बारोब्ला न'खरसेयाव मोसाखांनाय जायोब्ला बिदिनो बोराइ बाथौनि मुङाव गोदान बोसोरनि मुंङाव जै होयै होयै बिदिनो गुबुन न'खरनिफ्राय बै गुबुन न'खर फारसेसिम ज' ज' बारायलांबाय थायो आरो बिदिनो मो
उम ओरैनो नेम खान्थियाव माबाफोर दख'नाय थायो बिदिनो नोंसिनियाव मा मा हरो मागिनायावथ' मागियो ओमफ्राय बिदिनो
जेन'बा जोंना जोबथि बैसागुखालि ओरै खालामोमोन नालाय माने ओरै खालाम खालामोमोन माने दा खालामो जेन'बा जोबथि बैसागुआव लावखार ओंखाम जायो नालाय बिदिनो बाथौ थानसालिनि साखाथियाव एसे लांदां फोथारावहाय बिदिनो बैसागु मोसा मोसानानै मागिनानै मोनाय रां खावरि एबा जा मोनो जाय गोसो जा बेसे हरनो हायो गोदान बोसोरनि मुङाव बोराइ बाथौवनि मुङाव बिदिनो माइरं मुथासे रां खावरि थाइसे थाइनै
बिदिनो उम
बिदिनो दाउदैफोर बिदि हरनायजोंनो ज' राइजोयैनो ओंखाम जालायो आरो दाबो।
ए बिदिनो जोंनियाबो बिदिनो जानाया राइजोनि राइजो ज'यैनो बे माबायाव थानाय क्लाबफ्राव थानाय बिदि राइजोनि रां आरिजोंनो ज' राइजोफोरखौ जाहोयो लो गोसे आरो जों जोंनिया सेंग्रा सिख्लानि आलदा बिदि ओंखाम लावखार ओंखाम मागिनानै जा मोननाय रां बिदिनो जा थाइसे थाइनै मोननाय ओमफ्राय माइरंफोर हरोना माइरंफोर बिदिनो हरो सोरबा माइरंजों लोगोसे रां हरो बेखौनो जोङो सेंग्रा सिख्ला जायो आरो ज' ज'नो बोसोराव खनसे।
मोजां बिदिबाथ' मोजाङानो थिगानो दंखायो। गोजामखौबो गाराखै गोदानखौबो गारद्रायाखै बिदि आरोना। मोजाङाबो मोननैखौबो गाद्रायनो हाया नालाय माने
हाया गोरोबनांगौ जायो उफाय गैया।
ओमफ्राय मोनसे खोथायासो जाबाय आरोना
उम
गोदोनि दिनावहाय बैसागु रंजानाया ओरैबायदि जायोमोन जेन'बा गोदान बोसोर नालाय
औ औ फंबाय बुं दे।
बिदिनो बैसाग दाना गोदान बोसोर जाहैबाय। बैसाग दान मोनसेखौ बैसागु रंजानायाव फोजोबखायोमोन गोदोनि दिनाव।
गोदोनि दिनाव फोजोबबोने दानियाथ' खिन्थु जोबस्रालानो
साननै बा सानथाम
उम बिनि उनावनो गैला।
औ बिदिल'सो मोसायो। गोदोनि दिनावथ' दङमोन जागायनायनिफ्राय ओम ओरैनो बोसोरनि जोबथा संक्रान्ति होनो नामा बै खौ सैथ्र' दाननि जोबथा दिनखौ संक्रान्ति दान होनबाय बेयावहाय बेनिफ्रायनो जागायखाबाय बैसागुआ। बेखौ गोदोनि दिनाव मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायोमोन।
मोसौ ओं।
बिदियावहाय मोसौ बैसागुआवहाय गोदो ओरैबायदि खालामोमोन आं खोनानाय बायदिबा आबै आबौनि निफ्राय आबै आबौनिफ्राय माने जोंबो एसे लोगो मोनबोदों से दानसेहासिम मोसायाखैब्लाबो रंजायाखैब्लाबो इदिनो से सप्ता नै सप्ता बिदिफोर रंजानायखौ नुबोदों आरो।
ए
बेयावहाय बोसोरनि जोबथा संक्रान्ति दानखालि ओरैबायदि खालामोमोन ओ बे संक्रान्ति दानखौ जोंथिं दाबो फालियो। बे संक्रान्ति दानाव मोसौ बैसागु नालाय
औ औ फंबाय बुं?
बेयावहाय बेरे फुंजानि न'खरनि जेन'बा बिमाफ्रा बिमाफ फ्रा ओरैनो फुङावनो खोमसि खोमसिआवहाय अखानायसि नायसि सिखारनानै ओरैनो मायरंजों सौराय एवबाय सौराय एवखांनानै न'खरनि जेन'बा फिसाज्ला बा फिसाजोफोरा ओरैनो न'आवनो मोननाय लाव, फान्थाव बेफोरखौ रायदों जों माला सुनानै दोनोमोन बेजों लोगोसे मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लाङोमोन।
थुखैनाय औ बेथ'
बे फालिनाया दासिमबो फालिनाय जायो आरो। बे थिगैनो दं नाथायबा हले मानसि बैसागुआबो थिगानो दं मानसि बैसागु होनोब्ला साग दाननि से अक्ट'खालि फालियो नालाय
से से अक्ट'निफ्रायनो जागायो औ फंबाय नंगौ औ
सि बैसागु होनोब्ला बेयावहाय मानसि हिसाबै जोङो बोराइ बाथौनि सेराव हान्थु खरायनानै बेलहाय बोराय बाथौनाव आर'ज हाबखायो बोसोरनि गिबि सानाव ओमफ्राय बेनिफ्राय नै नथि सानावथ' बिदिनो थांबा एम्फौ एनला बेफोरावसो एसे गोरोबा नुहैदों आंहा
नैथि सानाव
नैथि सान थामथि सान ब्रैथि बाथि बिदि थांनाय सानावहाय आंहा एसे गोरोबा नुहैदों माने गोदोनि दिनावबा हले राननाय दंखायोमोन आंनि आन्दाजाव मोसौ बैसागु मानसि बैसागु अमा बोरमा दाउ बिदिनि बैसागु थाजोबोमोन
थाजोबो ओमफ्राय दानिया मोसौजों मानसिजोंल' गुबै फालिसै आरोने
अवावबाबो मानसियानो मोसायो दावनि आवबाबो मानसि मानसियानो मोसायो बोरमा अमानियावबो मानसिनो बैसागोव रंजायो जायो अमानियावबाबो मानसियानो रंजायो मोसायो एसे आङा सोलायनायखौ नुहुरदों आरो
आंथ' बिदिखौ मोनथिफेराखैमोन फंबाय नों खिन्थासै मिथिदों नोंसिनिजोंं बिदिखौ आंथ' आबै आफ्राय बिदि खोनाफेरखो फेराखैमोन अमा बोरमानि खिन्थु मोसौनिखौल' खो खोनादोंमोन आरो आङो ए बाथ्रा
बिनि उनावहाय न'खराव जा जिब जुनार मोनो बिनि थाखायबो बैसागु खुंनाय जायोमोन आरो
खुंनाय जायोमोन खिन्थु बियो आथिखाल मुगायाव गोमाबाय नामा ना?
गोमाबाय गा फ्रायानो गोमाबाय मानसि आरो मोसौनि बैसागुआल' दा सोलिनानै दं